हेलौ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ औ नोंथांङा दायो फ्रि नंङा होमब्ला।
औ औ फ्रि
दान्दिसे सम होनो हागोन नंङा होमबा।
हो
अब्ला नोंथांङा दान्दिसे सम होनो हागोन न'
मा होनदों
अब्ला नोंथांजों दिनै मोनसे गोनां आयदानि सायाव सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांनो कल हरनाय जादोंमोन।
सावराय जायो
औ अब्ला जों गुबै आयदायाव थांनोसै। जेने'बा मोन नोंथां अब्ला जों दिनै थांगोन जों मा होनो। बेरायनाय एबा दावबायनाय बेबायदिनो दावबायनाय नंङा होमब्ला औ दाउ बायायनायखौ जोंनो मानो नांगौ सुबुंनि गेजेराव आरो बे दावबायनायनि गेजेरजों जोङो मा मा सोलोंथाइ मोननो हायो आरो नों। थाङा मा मा जायगायाव बेरायफेरखो आरो बैफोराव थांनानै माबाय दि ओ मुलाम्फा मोनबोखो बा माबायदि ओ मिथिबोखो नोंथाङा इसि फोरमायदो ओ दावबायनायनि सोमोन्दै।
दावबायनायनि सोमोन्दै दावबायनोथ' बयबो गोसो जायो दावबायनांगौबो गुबुन गुबुन जाय गायाव गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायबा। गुबुन गुबुन मोजां मोजां बाथ्राबो सोलोंना फैनो हायो। दा आंथ' बारा गोजान गोजानाव दावबायफेराखै जोंनिनो खाथि खाथि जायगायावनो दावबायनाय आरो।
औ
हाजो खैजाय नेचारेल जायगायाव
औ ओरैनो मा मा जायगायाव दावबायखो?
खाथि खाथि बेलेग इदिनो गोजान जायगाथ' दावबायहैयाखै।
जिखिनि ओ नो औ नोंथाङा जिखिनि दावबायदो बेखिनिखौ फोरमायदो।
ओ जोंथ' दा अबबा मोजां मोजां जायगायाव दावबायनो थाङो आरोना।
औ।
बबावबा
बुंदो नोंथाङा ओ मा मा जायगायाव बेरायखो?
ङा ओ मा मा जायगायाव बेराय? जायगायाथ' आङो गोजानाव दावबायाखै बे जोंनि खाथियावनो दावबायनाय आरो दा मा मा जायगा ओरै- ओरैनो दिमु
औ
सिलापोथार डिब्रिगर धेमाजि
औ
जनाइ
औ थारैनो
आरो गोजानावथ' दावबायनो ओ थांफेरनाय जायाखै
औ नंगौ अब्ला ओ नोंथाङा ओरैनो ओ हारिम- माहारियारि पार्कफोराव थांफेरदोना थांफेराखै?
माहारियारि पार्कआवथ' दा थांनाय जायाखै
अ ओ नोंथाङा जिखिनि औ नंगौ
ओरैनो फिसा फिसा पार्क गेलेनाय गथ'फोरनि गेलेनाय दसे सम जिरायना फैनाय
औ
बेफोरबायदियाव थांनाय जादों आरो
औ आदसा बैफोराव थांनानै नों-
नानै नोंथाङा मा मा सोलोंनो मोनदों बैफोराव थांनानै दा नों आरामनो दसे गोजोन जिरायना फैनो हायो
औ
मोजां जायगा
फेमिलिफोरखौ लानानै थांनानै टाइम स्पेन्ड खामनानै फैनो हायो आरो
आरो बैफोर बेरायनाय बेरायनायजों लोगोसे मा मा मुलाम्फा जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
मुलाम्फाया थ' बेरायनो थांबा मोजां आरो न'आव थाबाय थानानै एसे फेमिलिफोरजोंबो टाइम स्पेन्ड खालामनो मोनो बेनो आरो मुलाम्फाया
गासैबो न'खरनि गथ' गथायखौ लानानै एसे
गेलेहोनो हायो फेमिलिजों ज' टाइम स्पेन्ड खालामनानै जिरायनानै जानो लोंनो मोनो बेनो आरो
औ थारैनो अब्ला बेफोरनि अनगायैबो आरोबाव नोंथाङा गुबुन बा हादोरफोराव थांफेराखै नङा होमबा
अ हा
बेफोरनि अनगायै नोंथाङा आरोबाव गुबुन हादरफोर बा गुबुन
औ
फोराव थांफेराखै होनबा
बेनि अनगायै आङो बिदि गुबुन हादार बासटावथ' थांफेरनाय जायाखै दा थांनो सानो आरो इउनाव
नंगौ थारैनो ओ अब्ला बै बेरायनायजों लोगोसे ओ नोंथाङाथ' दा गोबां जायगा बुंबाय नङा होमब्ला जों धेमाजि जनाय बेफोरनि जायगा बैफोराव ओरैनो बेरायनानै नोंथाङा मा मा ओरैनो मुंदांखा मुंदांखा बेसादफोर नुनाय बा मा माखौ नोंथाङा बयनिसिमबो इम्परटेन्ट होनो। गोनांसिन बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन
बेफोर बेरायनायाथ' एसेबां बेबायदि मुंदांखा बुंजाथावथ'। गैया
ओरैनो फिसा फिसा पार्क बा माबासो नालाय।
औ नंगौ थारैनो।
ओरै सिलाफोथार थिं थांबाथ' औ मन मन्दिर दं
औ।
बेफोरनो मुंदांखा आरो मन्दिर दं मोजां मोजां। मोजां जांदों बिनो
औ अब्ला नोंथाङा जि बेरायनायनि सोमोन्दै नङा होमब्ला। बेखिनिखौनो नोंथांनि ओमफ्राय मिथिना मोनबाय आरो नोंथाङा जिखिनि बेरायदों नङा होमब्ला। बैखिनि बेरायनाया माने खोब माने मुंदांखा मुंदांखा जि जायगाफोर दंना बेफोराव नोंथां।
औ बेरायनाय जायाखै आं मदाङा मोन लोगोथ' बेरायनाय जायाखै ओरैनो।
औ जोंनि ओरैनो न'सुंसेयावनो थां थानाय बा जोंनि आसामावनो थानाय नोंथाङाथ' मिथि जानांगौ बेखौ नङा होमब्ला?
औ।
गुवाहाटिखौथ' खोनाबाय आरो।
औ गुवाहाटिखौ बो खोनादों थांफेरनाय जायाखै।
गुवाहाटिफोरावबो जोंहा गोबां मुंदांखा मुंदांखा। ओ बेयाव जेखियानो जाया मानो जोंहा बेयाव थांनाय लोगो लोगो। जों गोबां माने माबाफोरखौ मिथिना मोनो नङा होमब्ला। आरो जोंहा न'सुंसेयावनो दं जोंहा स्टेट नङाबा जों अरुणनाचल प्रदेश। बे अरुणचल प्रदेशावबो नोंथाङा थांनाय जायाखै नङा होमबा?
अरुणाचल प्रदेशफोरावथ' आं थांनाय जाबाय जोंनि खाथि खाथियावनो।
औ नोंथाङा दहाय बुङाखैमोन ना बेखौ। अब्ला नोंथाङा अरु नाचल प्रदेशआव थांफेरबाय नङा होमबा?
औ नों थांफेरनाय जाबाय
औ बै औ अब्ला बै अरुणचल प्रदेशआव थांनानै नोंथाङा बैयाव थांनानै मा मा सोलोंबोनो हादों आरो। आरो मा माखौ मिथिबोनो हादों नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा?
औ।
बेयाव थांनानैथ' बिराद मोजां अरुणचल प्रदेशनि जायगाया।
औ थारैनो
गोबां साखोन-सिखोनै दोननाय जायो बिसिनि जायगाखौ बिफां-लाइफांजों बुंफ'जोबनाय जायो। दैमा खाथि खाथि जायो आरो थान्दा थान्दा जायो जायगाफोराथ' बहुद मोजाङानो
औ
हाजो खाथियावसो नालाय
थांनानै मोजां मोनो आरो अरुणाचल प्रदेश होनबाथाय बिसिना नेचाराबो बिराद मोजांना
औ नोंगौ।
अब्ला बैफोराव जि जानाय-लोंनाय बिनि ओ माबायदि रोखोमनि बिसोरो जायो आरो मा मा बेयाव मोनजानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ बिसोरनि जानाय लोंनायाथ' गोबां जानाय लोंनायानो रुनायसो जायो थावखौ बारा बाहायनाय जाया।
औ थारै नंगौ।
मैगं-थाइगंबाबो रुनानै जानाय बेदरबाबो रुनानै जानाय थावखौ बाहायनाय जाया आरो ख'म बाहायो आरो थावखौ बाहायबाबो
आरो बेनि अनगा आरो मा मा
मोनबावनाय जायो बेयाव एसे फोरमायदो। अरुणाचल प्रदेश होनबाथ' बिसोर गावसोरो गासिबो फिथाइ-सामथाइ बा मैगं-थाइगं बेखौ गासिखौबो गासैबोखोनो गावसोरनो इसोरो खेथि खालामजोबनानै लानाय जायो। जेबो मुलि सुलि बाहायनाय जाया आरो इसोरनि
औ अब्ला बिसोरो हाजो सेर सेर ना हाजो सा सा खेथि मावो नङा होमबा
हाजो ससे हाजो सा सानो मावजोबो आरो
औ अब्ला जों बिसोरनिफ्राय सोलोंनो हायो जे बिसोरो मा आबाद मावो अब्लाबो जेबो मुलि सुलि होनाय नङा नङा होमबा
बेनो रुनाय जायो थाव जाया बारा खम आरो थाव जाबाबो
और अब्ला जों बैयाव थांनायनि गेजेरजों जोङो गावखौनो मा सोलोंनो हायो। नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा?
बैयाव थांनानै जोङो गावखौनो सोलोंनो हायो जे बिसोरबायदि माने
इसोरनाव आरो बेमार आजारबोथ' बारा जाया रुनानै जानाय जायो नालाय थावफोरबो बाहाया
औ थारैनो
आरो मैगं थाइगंबाबो मुलि सुलि बाहायनाय जाया नालाय जोंनाथ' दा गासिबो मैगं थाइगंबाबो मुलियानो होनजायो बाहायजायो मुलि
औ नंगौ थारैनो
बिसोरना गासिबो अर्गेनिक जाजोबो गावसोरनो गायनाय फुनाय गासैबो गावसोरनो फिथाइ सामथायाव होमबा जियानो हक गासैबो गावसोरनो माबा जोबो ना
औ नंगौथारनो अब्ला बैयाव जि अरुणाचल प्रदेश बेयाव मा मास बा बबे मासाव थाङोब्ला जों बयनिख्रुइ साबसिन मोनो
अरुणचल प्रदेशआवस' गासैबो मासावनो मोजाङानो गरम दैज्लां बोथोराव बयनिसिबो स साबसिन जायो आरो
औ मानि थाखाय दैज्लां बोथोराव साबसिन जायो नों
दैज्लां बोथोरावथ' दा बिराद गरम जायोना
औ नंगौ
दा गरम बोथोराव थांबाथाय थान्दा थान्दा बिफां लाइफांजोंनो बुंफबजोबनाय नालाय बिसोरनि जायगाया गोजोन सान्थि जा आरो बियाव था बाथाय
खोनानो मोनो जोङो बबेबा बोथोराव थाङोब्ला बेयाव बरफ गोग्लैयो होननानै
बेयाव बर' गोलैयो होननानै मेसें बोथोराव थाङोब्ला बरफ गोलैयो